औ नोंथां खोनादों ना? अ औ नों थाङा दा मा खालायगासिनो दङ?
आं ओरैनो गोलांना दं बिसिनायाव।
अ उम होमबा नोंथां खबरफोरा बोरै?
खबरफ्राथ' बिदिनो गेजेरावनो नोंथां
अ दाथ' दैज्लां बोथोर गायनाय फुनायफ्रा बोरै सोलिगासिनो दं नोंथां?
गायनाय फुनायफ्रा गायनाय फुनायफ्रा बिदिनो सोलिगासिनो नोंथां। जोबथ'वाखै औ औ नोंथांमोनालाय माब्रै स सलिगासिनो
अ जोंनियाबो बिदिनो जोबथ'वाखै नोंथां माने मा होनो दैज्लां बोथोरबाबो मा होनबावनो बोथोरानो जिबायदि खरान होबाय दा मा होनो माइखौनो माथो गायनो सानब्लाबो गायनो हायाखिसै।
औ औ
औ दा नोंथां नोंथाङा दसे खोनाबायना नोंथां?
औ औ खोनादों खोनादों नोंथां
अब्ला दसे सम फैब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव माने फंनैसो सावरायनो ना नोंथां।
औ औ औ हागोन हागोन नोंथां।
ओ थारमाने नोंथाङा जोंहाथ' जों नोंबो आंबो बयबो मिथिगौ जोंहा दानि गोनोखोआरारि मुगा बे मुगायाव माने गथ' गथ'गन्दै उन्दै गथ'निफ्राय लानानै जोंहा बोराय बोराय बेन्थ'सिम दासिम माने बयनिबो आखायाव जोङो माने मबाइलखौ नुजोबो नङा होमबा जायखौ जामबुं होनो जोंनि बर' रावाव बेखौ जों माने नुनो मोनजोबो आरोना बयनि बाखायाव दा बे सुबुं दा बे मबाइला सुबुंफोरखौ माबायदि गोहोम गोख्लैदों थारमाने ओ बे मबाइला बे ओ जों सुबुंफोरनि सायाव माबायदि मोजां आरो गाज्रि लाबोदों दा बिनि सायाव माने नोंथाङा ओ मोजां आरो गाज्रि बिनि बाहायनायनि माखासे माबाफोरखौ एसे फोरमाय ना होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन हागोन नोंथां हागोन
दे बिदिब्ला फोरमायलाय नोंथां।
औ औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आजिखालिनि जुगावथ' बयनिबो आखायाव नो बिदिनो दा जों बेखौ माने सोरबाया सालायो मोजाङै बा सोरबाया सालायनो बिदिनो गाज्रि सालायो बा मबाइल इउस खालामनो रोङा आरोना नोंथां आरो औ बिदिनो जोङो मबाइलनि मोजांनि फारसे बुङोब्लाथ' जों बिदिनो गोबां ओ मबाइलनि जुगेदि जोङो ओ गुबुन जायगायाव जानाय बेफोरबायदिनो हमना लायो दैबानाफोर बा बेफोरबायदिनो गोबां ओ गुबुन गुबुन ओ हादोरफोराव जानाय ओ खबर पाथिफोरखौ जोङो नुनो मोनो बा बेफोरदिनो मिथिनो मोनो आर ना निउसफोरनि गेजेरजों जों निउसफोरखौ मबाइलाव जों नायनो हायो आरो बेफोरबायदिनो ओ होनो जों मबाइलनि गेजेरजों जों मा होनो फरायसा जिउआवहाय जोङो मा होनदों ओ गोबां बेफोरबायदिनो ओ मा होनो लेखाफोराव बा बेफोरबायदिनो जों सोंनायनि फिननायफोरखौ जों मोननो हायाना फाय जों बेफोरखौ माने जों मबाइलनि जुगोदै जों मा होनो स फिथाइखौबो जों लानो हायो बा सोंनायनि फिननायखौ जोङो बै गुगोल होननाय मोनसे एप्सआवहाय जोङो मा होनो सोंथिफोरखौ जोङो लिरनानै बा बिनि ओ फिननायफोरखौ जों मोननो हायो बेफोरबायदिनो जोङो सोलोंथाइफोरखौ मोजाङैनो जों लानो हायो। आरो बेफोरबायदिनो जों फारसेथिङै जे ओ मबाइलनि गाज्रि बाहायनाय होनोब्ला जोङो मा होनदों? ओ सोलोंनांगौ समाव जों सोलोङालासिनो बेफोरबायदिनो मा होनदों? गेम गेलेसोनानै थानाय आरो बेफोरबायदिनो जों औ आरो बेफोरबायदिनो जों मा होनदों? ओ बांद्राय मिसइउस खालामनाय फनखौहाय बा मबाइलखौहाय जों बेफोरबायदिखौ जोङो आथिखालनि जुगावबो नुनो मोनसै आरोना नोंथां?
नोंगौ नोंगौ
औ आरो बेफोरबायदिनो मबाइलनि मोजां खामानि होनो ब्लाथ' जोङो आथिखालनि जुगावथ' जोङो गोजान गोजानाव जों ट्रेनफोरजों थांनोब्लाबो जों मा होन्दों जों टिकेट बुक खालामनांगौ जायोना? नोंथां जों औ जों बेफोरखौबो माने मबाइलनि जुगिदिैनो जोङो आजिखालि ओ न'आव थानानैनो जोङो मा होन्दों? बुक खालामनानै लानो हायो आरो
औ नोगौ नोंथां नंगौ।
आरो बेफोरबायदिनो जों उरां गाखोनोबब्लाबोथ' जोंहा टिकेटखौथ' जों बुक खालामथारखा नांगौ। जों बेफोरखौबो बिदिनो एप्लाइ खालामनो हायो बा मा होनदों बुक खालामनानै लानो हायो आरो फननि गेजेरजोंनो बेफोरबायदिनो जों माबा मोनसे जब्सफोरनि एप्लाइ खालामनोब्लाबो जोङो मा होनदों ओ बेफोरबायदिनो म मबाइलनि ज गिदै जों खालामनो हायो बेफोरबायदिनो गोबां जानाव जानाय जाथायफोरखौ जोङो नुनो हायो। मबाइलनि गेजेरजों बेफोरबायदिनो निउसफोरखौ जों नुनो हायो। बेबायदिनो आरो गोबां बायदि बायदि जों नु मोनो आरो
उम नों-नंगौ नोंथां नोंगौ।
औ ओ फारसेथिं थ जों ओ सोलोंथाइखौबो गोबां जों मबाइलनि गेजेरजोंनो जों आथिखलिनि जुगाव जों लानो हासै आरोना? थानो जोङो बाहायनो रोङोब्ला जों साननो रोङोब्ला
नोंगौ।
औ आरो जोङो बेफोरबायदिनो माखासे सुबुंफ्रा बा फरायसाफ्रा मा होनदों गेम गेलेसोनानै थायो आरो बिदिनो ओ फोरोंनांगौ सोलोंनांगौ समाव सोलोंङा जों बिदिनो जों गोबां मानसिफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांङाबो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां थारैनो।
औ अब्ला नोंथांङा ससे फोरमायना होबावदो
औ औ औ दा दा बावैसो दा नोंथांङानो बुंलांखाजोबबाय गासै माने मबाइलनि बाहायनाय मोजां। मोजां आरो गाज्रिफोरखौ गासिबो सैथो नोंथांङा मोजाङैनो बुंदों दा नोंथां बुंनाय बायदिनो आंबो माखासे बाथ्राफोरखौ एसे सोसनदेरफानि ना नोंथां औ उम दा जोंहा मबाइल होनोब्लाथ जों बयबो मोन। मिथिखागौ जोंहा मबाइला ओ उन्दै उन्दै गथफोरनि आखाइ बा उन्दै उन्दै गथफोरनि लानानै जोंहा जि दानि बोराइ बेन्थ बोराय बोराय ओ माने जायहा मा सोलोंथाइनि माखासे गियान नलेज आनो गैया बैफोरबायाददि सुबुंनि आखायावबो माने जों दा मबाइलखौ नुनो मोनसै आरो दा बैफोरनो माने जोंहा बैफोरनि जाहोनावनो माने जों जोंहा मबाइला सोरखौबा माने सोरखौबा सुबुंखौ माने मोजां लामाजों दैथेलाङो आरो सोरखौबा सुबुंखौ माने दैथायलांङो आरो दा बे गाज्रि आरो मोजांखौ सायखना लांगौआ बे गावनिनो मोनसे गिदिर बिबान होननानै जों बुंनो हा मानो होनोबा मबाइल आबो माने नोंखौ ओ गोसो जानानै गारजि लामा माजों दैथेनना लाना थांङा दा बे गावनिनो माखासे ओ माने गावनि बाहायनायनि सायावसो सोनारजोबो दा जोंहा मबाइल बा खुनु ह जि बुस्थुआनो ह माने ओ मोजांजों लोगोसे गाज्रि थाफायो आरो गाज्रि लोगोसे मोजां थाफायो माने ब गासिबो बिथिङावनो जोंहा बेबायदिनो माने मबाइलनि बिथिंङाव मोजां नोजोर होनानै नायोब्ला जोंहा मा होनो मबाइल आवबो मोजां आरो गाज्रि दं आरो नोंथां दा बिदिनो जोंहा मबाइलनि माखासे मोजांनि फारसे जों बुंनो थांङोब्ला जों बुंनो हागोन जे जोंहा ओ मबाइलाव बा मबाइलनि गेजेरजों जोङो ओ गोबां खामानिफोर मावनो हायो आरोना जाय जों जेराव माने जेनबा जों दा जि जायगायाव दङ जोंनिनो नखरनिनो माखासे खुरमा बाय बाहागिफोर गोजानाव खामानिफोर मावनानै थाहैनाय दं दा बैफोरजोंबो माने जों मोखांजों मोखां नायलाय गावनि दुखु दाहा फोरखौ फोरमायलायनानै लानो हायो आरो दा जोंहा मबाइल बुं अब्ला ओ बेवहाय मोनसेल माने बिथिंङाव मबाइल थानाय नङा ओ बेवहाय माने जोंहा मा होनो मबाइलजों लोगोसे इन्टारनेट बा ससियेल मिडिया होननाया थाफायो जाय जों मानोे मबाइलनि गेजेरजों मबाइलनि गेजेरजों माने जों बाहायनाय जायो आरोना दा बेफोरबायदिनो माने जोंहा ससियेल मिडियायाव गोबां रोखोमनि माने भिडियफोर दं दं आरोना बेवहाय मोजां आरो गाज्रि गोबां बुंफबनानै थानायखौ जों नुनो मोनो जेराव दाउदों जाय गोसो जि गोसो जायो बेखौनो जों मोनो आरो दा बेबायदिनो माने सासे फरायसाया माने गाव माखासे बा नो थाखा फैसा बा रांखावरिनि ओ जेंनानि गेजेर गेजेराव माने गेजेरजों माने बियो माखासे सोलोंथाइ फोरखौ। लानो गोनां जादों। ओ लानोब्लाबो ओ‌ ला माने लानो हाया जानानै थानो गोनां जायो दा बैफोरबायदि सुबुं फोरा माने गेदे मोजां मबाइलनि गेजेरजों जि मबाइलाव जोंहा गुबुन इउटुब फेसबुक बायदि थायो आरो ना। बा बैफोरनि गेजेरजों बियो माने गावनि आद्रा जानाय माखासे सोलोंथाइफोरखौ सोलोंनानै आबुं खालामना लानो हायो। आरो दा बेफोरथ' जाहैबाय जोंहा मोजांनि बिथिं। याव आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा मोजांनि बिथिङावबो बुंनो हाबावो जे जोंहा मा होनो मबाइलनि जे जोंनो जोङो फालांगिबो खालामनो हानायखौ जों नुनो मोनसै। गोबां गोरलै राहायैनो जों माने फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो ना। बेवहाय माने एसेबां माने खस्थ' गैया। दा बेफोरबाय बेफोर माने मोजांनि मोजांनि माबायाव गोलैजोबो आरो ना। आरो बिदिनो जोंहा गाज्रिनि बिथिङाव जोङो ओ बुंनो थाङोब्लाथ' जों बुंनो हागोन जे। ओ बैफोर जायफोर सुबुंफोरा मान सोलोंथाइनि फारसे बा मोजां ओ बे बे माने सोलोंथाइनि फारसे गियान गैया बैफोरबायदि सुबुङा माने मबाइलनि बाहायनायखौ मोजाङै रोङा। जायनि जाउनाव बिसोरखौ माने माखासे गोरोन्थि बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों। जोंनि बि बिदिनो माने बिसोरो ओ ससियेल मिडियायावथ' मोजां गाज्रि गोबां भिडिय'फोर थायो। नङा होमबा नोंथां। दा बैफोर भिडअफोरखौ बिसोरोओ सायख'नानै बा बासिनानै बिसोरो लानो रोङैयाव माखासे गाज्रि बा गोरोन्थि दि भिडिअफोरखौ नायफ्लांनानै बिसोरो ओ गावनि ओ मेने जिउ' माने बै माने बिजनि जोहै माने सोलोंनानै लायो दा बेबायदि सोलोंना थानानै लानायनि लानायनि जाहोनाव बिसोरो फिउसारा मानि गोबां खस्थ जाहैयो ब्ला ओ गारजि सुबुं जाहैनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसेनो माखासे उन्दै उन्दै गथ'फोराथ' माने मोजां गाज्रि सायख'नानै लाजोबनो हायाना। बैफोरनि माने जायनि जाहोनाव माने बिसोरो माने बे मबाइलखौ ओ बांसिनानो माने इसोरो गेम गेलेनायाव बाहायनाय खौ जों नुनो मोनदों आरो ना नोंथां। दा बेफोरबायदिनो बै सुबुंफोर बै गथ' उन्दैन्दै उन्दै-उन्दै सुबुंफ्राना गथ'फ्रा ओ गावसिरनि फरायनांगौ टाइम बा टिउसन लानांगौ टाइम बेफोरखौ माने बावगारलांजोबो मबाइल गेम गेलेनानैनो दा बे दिनो माने बिस सोरो गेलेदाव गेलेदाव माने अयभास जायो सर' जायो दा बेफोरबायदिया माने सर' जानाय लोगोनो माने ओ बै गावनि सर'खौ माने एंगारनो मान एसे खस्थ' जायो उन्दै बैसोनि गथ'फोरा माने माने बुस्लाबनो हायो बिसोरो बेफोरबायदि एसे गोरोन्थि मावफ्लाङो दा बैफोर गोरोन्थिखौ माने जोंहा दिथाइागिरिफ एसे नोजोर होनांगौ आरो। उम' दा जोंहा मा होनो जेसेबां बङो एसेबां बाथ्राफ्रा लवो दा जोंहा दि नैनि बे आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नङा होमबान नोंथां।
औ। औ-औ।